अ नोंथां खोनादोना?
खोनादों ना?
ओ ओ खोनागासिनो नोनिया मा बेरायनायनि ना आंथ' दा जिरायगासि
लासैथार खोनादों। बिथांनि।
उम खोनादोंना। खोनादों ना।
लासैथार खोनादों हेलौ औ माने लासै खोनादों जोबोद लासै खोनादों। मानोबालासै खोनादों बा।
अ-अ-अ होनबा जोंनिया बेरायनायनि होमबा ना।
औ दे ओरैनो ओरैनो होनबा जों बेरायनाय। बेरायनायनि बागैनो एसे रायज्लायनो। जे।
औ दे जागोन दे।
ओरैनो नोंथाङा माबे माबे जायगायाव बेरायफेरखो ओरैनो बेरायहैेफेरखो।
ओ फार्स्ट खोथायाथ' आं लकेलावनो बेरायबाय थायो फार्स्टआव आगोल होनदोंथ'नो बेरायबाय ओमफ्राय ओरैनो। ओ बाहेरा रायजोआव। अ बेरायबाय बेरायनायालाय। जरै नर्थ इस्टनि। जाहा अरुणाचलनिफ्राय। ओ मेघालय ट्रिप। दा ओ। मिज'राम।
औ।
बेनिफ्राय बाखि मनिपुराव थाङाखै आङो।
औ।
अ-अ बायाखियाव थांदों आरो नर्थ इस्टनियाव ओमफ्राय जाहा नर्थ इस्टनि बादै माबायाव मा होनो साउथ इण्डियाायाव अन्ध्र प्रदेश तामिलनाडु। बिनिफ्राय।
होमबाथ' नोंथाङा गोबां जायगायावनो बेराय।
ओरैनो बे बेरायनाया जेनेबा मानि थाखाय बेरायहैदोंमोन ओरैनो जायगानि बागै मोनथिनो बिदि बेरायनो होनना बेरायनाय ना मायबा मोनसे
जेनेबा नर्थ इस्टनियाथ' गाव बेरायनो लुगैनाय बेरायनाय जायगा नायथिंनाय बिदिनो बे मा मा जायगायाव बोरै बोरै सोलियो। दा बेखो साउथनिया खामानिनि थाखायबो बेरायबाय आङो बेहाय साउथनिखौबा साउथ इण्डियाआव
आसा आतसा अ अ अ।
बेहाय बेरायबाय ओमफ्राय बेरायनानै मिथियो आरो साउथ इण्डियानिआ बोरै जोंनिया बोरै जायगफोरा इनभारमेन्टआ बहुत बेलेग बिथिंजाय
औ
खायसे साउथ इण्डियावबो खायसे खायसे जायगायाव दाबो गुसु दं थारमाने। दा गरम बोथोराव गुसु आरो जोंनियाव दा गुदुं नालाय बे साउथ इणडियायाव दानो खायसे खायसे गुसु
नो‌ अ नो-नोंथाङा साउथ इण्डियानि बेबायसा गुसु जायगानि बागै मिनथि गौ नामा मुंखौ?
बे आं बे अन्ध्र देशआव मोनसे कप्प' होननाय जायगायाव थांदोंमोन आरो। बे हाजो जायगा थारमाने ओमफाय थांबाय थांनानै मथा मथि दानसे सो थाहैदों आं बेहाय। अफिसियेल खामानि दंमोन ओमफ्राय बे दानसेसो थाना फैनायाव मिथिदो आरो। जेनेबा बेहाय बोथोरा जोंनिया जुलाइ मांखोआवनो थांदोंमोन आङो थांनाया जुलाइ मांखोआवथ' जोंनिया गुदुं जायो। नै बिसिनियाव गुसु जायो आरो बे जाय
दा औ अब्ला खुफुमाव माने औ औ खुफुमाव माने दा बो जोंनि गोलोम बोथोरावबो गुसुआनो जायो जाहैबाय।
औ औ औ गुसु जायो आरो।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि जे खाथि खालानि ओनसोल नोंथांनि न'नि बा जायगानि खाथि खालानि ओनसोलाव‌ मा बाफोर इदि बेरायग्रा जायगा दं नामा?
बे रायग्रा जायगा हिसाबैथ' ओरैनो मानासनो थाबाय जोंनि एखे मानास खाथि जायो नालाय माने टुरिस्ट प्लेस आरो बेयो बेलेगथ' गैला बिदिहाय ओमफ्राय नोंथाङा बोरै बोरै नोंथांनि बे रायनाया
औ आंबो आंबो नर्थ इस्टनि बे मोनदाइन रायजोआवबो बेरायजोब जबाय आरो गासैबो जिखिनि दं सिक्किम अरुणाचल नागालेण्ड आरो जिखिनि मोनदाइन रायजो बेनि उनाव नर्थ इस्टनि बाहेरायाव आङो थांदों नर्थ साइडखैबो साउथखैबो बेनिफ्राय मेनलेण्डावबो थांदों ओरैनो साउथाव आङो केरेलाखौनो बांसिन मोजाङै बेरायदों आरो
उ ओ उ
ओमफ्राय नर्थखैजाय लादाख जाम्मु कशमिर मिर इनि जाय उतरखणड हिमाचल बेखि जाय थांदों बेरायहैदों
औ औ
आङो बिदि बेरायनो होननानैनो माने जायगानि बागै मोनथिनोबा मानसिफोरनि कालचार सुबुंफोरनि ट्रेडिसन कालसार बेफोरखौ मिन्थि थाखायनो बेराय ओरैनो बेबायसा खामानिनि थाखाय बेरायनाय जना बेनिफ्राय आंबो बिदिनो ओरै केरेलायाव माने दा बायस थेवबो गुसु जायगा दङ गोलोम बोथोरावबो गुसु जाग्रा माने ओरैनो द' गोबां एरियानो गुदुंआनो जायो केरेलायाव बेनिफ्राय मोनसे मनार होननाय जायगा दं बे मानार होनाय जायगायाव दासिमबो गुसुआनो आरो
औ औ
जोंनि माने शिलं बाइसा गुसुआवनो जायो
उ उम
ओमफ्राय नोंथाङा दि गोबां जायगा बेरायबाय दा ओमफ्राय बेफोरबायदि बेरायनानै जेनेबा मा मा ओरैनो सोलोंनो मोनदों मा मानि बागै नोंथाङा
ओ सोलोंनाया फार्स्ट खोथि सोलोंनाय बिसोरनि कालसार ट्रेडिसन बेखौ मिथिग्रोदो आरो जेनेबा ओ बे जेनेबा बे बेरायनो थांबाथाय बेफोरखौसो जों नुग्रोखायो नालाय कालसार ट्रेडिसन बेनिफ्राय बिस बिनि कालसार माने हारिमु अम औ हारिमुखौ बिसोरनि आरो दोरोङारि खामानिफोर बा मावखान्थिफोर बे बेखौ मिथियो आरो बेनिफ्राय औ औ औ औ निफ्राय आरो बिसोरनि जानाय औ
थायो नाअ
आरो बिसोरनि जानाय लोंनाय औ औ औ बेफोरखौनो मिथि मिथिग्रोदो आरो बेलेगथ' जेनेबा इमबो मिथियाखै मिथिनायालाय आरो इमानबो दिडिटेल्स लानाय जायाखै नालाय बिसोरनि सोमोन्दै बिदि आरो उम
नोंथाङा ओमफ्राय नोंनि बेबायसा गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनायफोरनि मादाव माबे जायगाखौ साबसिन मोनदोंमोन बे आरिमुखौ लानानै बा गाननाय जोमनाय थानाय थासारिखौ लानानै माबे जायगायाव बेरायनानै बांसिन मोजां मोनदों नोंथाङा
बे गासैबो जायगायाव बेरायनो नर्थ इस्टनि बै माबाखौनो मोजांसिन मोनदों आङो बे शिलंआव मेघालयआव आरो औ औ औ औ बिसोरनि खोथा माने खाथियाव थानानै मिथिनो हादों आरो बुस्थुआ बिसोरनि हारिमु जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ थानायानाय बोसोर बिसोरजों खाथियाव थानायानानै मोजाङै रायलायबाय सावरायबायनालाय नालाय बिसोर बेनिखौ बांसिन मोजाङै मिथिसिनदो आरो आउस मा मा बेसाद जायो बिसोरो बोरै थायो बोरै मायो बोरै आबाद खालामो बेफोरखौ बांसिन मिथिनदों आरो बबेयाव बेरायनानै ओम
जेनेबा नोंथाङा शिलंआव मा मा ओ जाथि बा हारि थायो बेखौ मिथिगौ ना
ओ बाराथ' मिथिजोबा आङो ओरैनो मिथिनायाथ' शिलंआव खासियाखौनो बांसिन थायो होनना थिग आरो बेनिफ्राय औ नागा फोरबो थायो होन्ना मिथियो एनै बेनिफ्राय दाथ' बेहाय मा होनो जोंनि बाङालि मानसिफोराबो दंहैयो आसामनि मानसिफोराबो गोबां दंहैयो बिदि आरो बिसिनि जेनेबा ओह शिलंआव थाग्रा हिसाबै गार'फोरबो थायो
गार'फोर थायो औ ओह खासिया गार' आरो आंनि मिथिनायाव जयन्तिया होननाय हारियाबो थायो गुबैयै बेसे बिसोर मोनथाम हारियानो मेघालयनि थायो आरो ऐ खासि गार' आरो जयन्तिया न'
ओम ओ औ
नोंथाङा बिसोर खासिफोरनि खासियाफोरनि बे हटेलाव बा बिसोरनि गलायाव दखानाव माबाफोर जाफेरदोंना
अ'जादों जादों बिसोरनाव बेलेगथ' बेसाद जायाखै आङो
औ
बे बेसादखोनो जादो आरोे जेनेबा बे फास्ट फुडफोरा थाब थाब मोननाया बेफोरखौनो जादों बेनिफ्राय खायसेयाव ओंखामबो जादों जानायालाय ओमफ्राय बिसोरनि हटेलावनो थाना फैनाय आंङो लोंनायजों एखे मोनजादों आरो बिसनि ह हटेलावबो बेलेग एक्सट्राय मोनजायाखै औ औ
आङो माने सिलंआव थांबा बे सिलंनि हाइवेनि बे राजा लामानि खाथि खाला जिे फिसा बेला दखान फिसा फिसा गलाफोर बेफोराव जाना मोजां मोनो आरो बेयाव माने जों बेरायनो थांनाय समाव ओरैनो दस थाखायावनो ओंखाम फिसा माने ओंखाम प्लेट फिसायाव प्लेटसेयै बिदि होयोमोन आरो ओमफ्राय आरो मोनसे इउनिक मोनसे माने इउनिक आं बे याव जिनिस नुदोंमोन जि बिसोरो माने बेदरखौ दरसे दरसे हिसाबै फान दोमोन जि रां जि राङआव माने दस तका दस ताखायाव दरसे दरसे हिसाबै फानदोंमोन आरो औ
बे हटेलावनो मोनजानाय आरोना बेखौ
औ औ बिदि गोबां थायो बिदि राजा लामा सेर सेर माने गलाफोरा गोबां थायो बिदि फिसा फिसा जायो आरो
अ अ अ उ ओमफ्राय साउथ साउथाव थांनानै मा मा जानाय नोंथाङा?
साउथाव थांनानै आङो साउथाव थांनायाव औ आङो गुबैयै साउथाव थांनायाव सि फुड बे लै थोनि ओ जिन्थु आदार जामुं बेखौनो जानाय जादोंमोन बांसिन जेरै आङो साउथाव माने जोंनि जोंनि जागायाव जोंनि ओनसोलाव मोननो गोयै माने मोननो थाङै अक्ट'पासफोरखौ जेनेबा जानाय जादोंमोन आरो ओजोंहाय सिफुर हिसाबै ओमफ्राय नाथुर बिदिनो ना थुर ना
औ
बेखौनो जादोंमोन आङो
औ औ आंथ' बिथिंजाय साउथाव थांनानै बांसिन टाइम माबाखो जानाय जादों मिरामिस मिरामिस ओंखामखौनो जानाय जादों साउथाव थांनानै
साउथाव थांनानै आङो मिरामिस जानाय जायाखै जानायालाय ओंखाम खाम जादों बेनिफ्राय लोगोसे बिसोरनि जि जामुं
अ उ उ उम उम दस्राखौ जादों खिन्थु इदिखौ आं बारा सुखुवासै जानो बारा मोजां मोनासै आरो बुस्थुआ
दसाखौना अ अ एसे खैजिद
औ खोजिद खोजिद गोखै जायो आरो जोंनिया जोंनि ओंख्रि बायदिखौ बिसोर साम्बार होनना बुंबाय नालाय औ औ उम आरो आं मिथिनायाव थारमाने बिसोर साउथनि फोरा बे खोलानिफोर खोला भारतनिफोरा थारमाने माबाखोननो जायो आरो बांसिन गोखै होनानै बांसिन जायो। बिदि आरो बिस सिनाव नरसिं बिलाइया थाखायो औ। अ बिदि जायो आरो।
औ ओमफ्राय नोंथाङा जोंनि बे सा सानजा भारत बे नर्थ इस्ट इण्डियायाव बेरायनायाव जेनेबा माबे माबे जानायखौ बांसिन साबसिन गोथाव मोनदोंमोन माबे रायजोनि जानायखौ?
बे नागाफोरनिखौनो मोजांसिन मोनजादोलै। बिनि रुनाय रुनानै जानाय औ ना बेदर रुनाय मैगं रुनाय एसे आलु गोसा जानाय औ औ औ। खौ मोजांसिन मोनजादो आरो। खिन्थु जिमान होनबाबो जोंनि सबाइ जो हाया आरो। सबायजों दाव बेदर संबा अमा बेदर एवबा।
औ नोंथाङाबो अब्ला रुनानै जानो मोजां मोन मोन नामा?
मोनो मोनो जानो मोजां मोनो।
औ।
उम।
रुनानै जानाया जेनेबा जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जायो नङा
औ औ औ औ आ-आंथ' आंथ' सानदों एबार फरेन कान्ट्रि यावसो गिदिंसिगोन होननानै परेन ऐ जेनेबा गुबुन हा हादोरफोरावसो गिदिंसिगोन होनना सानदों आरो बेरायनाय दा जोंनि इण्डियायावथ' मथा मथि गिदिंसिगोनानो आंबो बारा गिदिंजोबनो बारा टाइम नांला। गुबुन गुबुन रायजोआव गिदिंगोन अ।
आं आं खोनानो मोननायाव गोदो जों जोंनि हारियाबो जायोमोन नो इदि रुनानै बांसि
औ औ औ।
हेलौ।
औ औ खोनादों ना नोंथां?
औ औ। खिन्थु माने आथ थिखालाव जोंनि हारियाथ' दा थाव ख बजोबो गोबां थाव बाहायो दानिया जोंनि हारिया नंगौनाा औ औ दा रुनानै जानाय नबा औ औ
दे दायोफोर फ्रि जाबा रायलायबावनोसै
हेल'
अ खोनादों नना नोंथां द दा दायोफोर फ्रि जाबा रायजलायबावनोसै नामा दस मिनिट बारबाय थारमे
अ नोंथाङा बिजि जाबाय नामा दा
नोंना दस मिनिट बारा एक्सेप्ट जानो नागिरा माने नोंथां
अ आतसा आदसा अके अ औ औ जागोन दे औ दे